हेलौ
अ नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ अब्ला जोङो दिनैनि आयदाखौहाय ओ थालिरनि बाहायनायनि सायाव रायलायनोसै जागोना नोंथां
औ थालिर बिफांनि सायाव सावरायोब्ला सावरायनो हागोन नोंथां
औ औ अब्ला आङो नोंथांनावनो सोंग्रोनोसै जेनेबा थालेटनि बाहायनायखौ बोरै बोरै बाहायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायना होदों नोंथाङा
दा थालिर होनना बुङोब्ला थालिराथ गोबां रोखोमनि थायो खायसे थालिरखौजोङो ओंख्रिबो संना जानो हायो थालिर बेखौ बेनिफ्राय ओ खायसे थालिर फिथाइखौ जोङो फोमोननानै
औ
जानाय जायो।
औ
दा बेफोरबायदिनो थालिर फिथाइया गोबां जातनि दङ आरो ओ जोङो आथिया थालिर होनना बुङो। सिनसामपा थालिर बा मोनसोर थालिर बा हायथा थालिर ओ बिदिनो बायदिसिना रोखोमनि थालिर जाथनि दङ आरो दा ओ थालिरखो जोङो ओ थालिर बिलाइखौ जों
औ
थालिर बिफांनिफ्राय ओ जोङो खायसे खारैबो बानायनो हायो आरो दा ओ थालिर बिफांखौ बुङोब्लाथ' ओ जोङो थालिर फस्लानिबो ओंख्रि जानो हायो आरो दा ओ थालिराथ' गोबां रोखोमनि थायो नालाय
औ थायो नोंथां
थालिर जिथु थालिर बिफां आ मा होनो ओ जायखिजाया थालिर बिफां बा आथिया थालिरनि बिफां गोरलैनि मादा माबाखौ फस्लाखो जोङो दिहुननानै अनला ओंख्रि जानो हायो आरो।
औ
फ्राय आरो थालिर बिफां गिदोर बा आथिया थाालिरफोरा जेब्ला फिथाइ थायखाङोब्ला जोङो बे आथिया थालिर दंफांखौ जोङो दानफायनानै ओ खोन्दो खोन्दो खालामनानै बेखौ जोङो जिरनानै सान्दुआव फोराननानै गोरान खालामनानै बेखौ सावोब्ला जों बेनिफ्राय खारै खारै मोननाय जायो आरो। बे खारै गोरानखौ जोङो ओ दैजों सोबनानै सरोब्ला बिनिफ्राय खारै बिदैखौ मोनो आरो दा बेबायदिनो जोङो ओ खारै बिदैजों जोङो गोबां खारदै ओंख्रि संनानै जानो हायो।
औ हायो।
दा आरो जोङो खायसे ओ थालिर जेरै- सिनसाम्फा बा ओ मालभग दा बेफोरबायदि थालिरखौ जोङो आबाद खालामनो हायो आरो। आबाद खालामनानै जोङो गोबां बि बांनि ओ थालिर फिथाइ दिहुननानै जोङो बेखौ फान फोमोननानै फानोब्ला बा जोङो गोथाङैनो जोङो ओ गोबां थालिर बागान बानायनानै गोथाङै फाननानै जोङो गोबां थालिर फिथाइनिफ्रायबो जोङो रां खामायनो हायो आरो
औ।
दा नोंथाङा थालिर बिफांनि बा बागैनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ दे।
जोंना थालिरनि बाहायनाय होनोब्लाथ' गोबां ओ थालिरखौ गोबां माबायाव बाहायनो हायो जेनेबा ओ बर'फोरनि हाबाजोंबो थालिर बिफाङा सोमोन्दो दङ'। ओ थालिर बिफांखौहाय जेने बा औ गोदोनि समाव एबा दाबो नुनो मोनो आरो मोन ओ खन्द' खन्द' जायगायाव जेनेबा लामायाव एबा न'नि न'नि खामसालिनि माबायावहाय गायनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो लामायावबो गायनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो आरो थालिरखौ गोबां ओ जेनेबा थालिरनि फिथाइफोरखौहाय जेनेबा नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा ओंख्रिबो जाग्रा थालिरबो दङ' आरो बिदिनो जेनेबा ओंख्रि जाया गोमोन खालामनानै जानाय जेरै ओ थालिर हायथा बेफोरखौहाय जेनेबा फोमोननानै जानाय। सिनि सामफा नों थाङा होननाय बायदिनो बिदिनो गोबां थालिरफोर दं आरो ना। बे ओंख्रि जानाय थालिरखौ मा होनोमोनथाय नोंथा आङो बिफांखौ एसे बावबायमोन। नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? हेलौ। हेलौ।
औ खोना
खोनादों ना नोंथाङा? औ माने बे आं नोंथानाव सोंदों माने ओ बे ओंख्रि जाग्रा थालिरखौ मा होनोमोन आङो एसे बावबाय माने नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
जोंनाथ' ओंख्रि जाग्रा ओ हायथा थालिरखौ जों जानो हायो। हायथा थालि एबा खायसेखो जोङो फुरा कल होनना बुङो‌। फुरा कल अ बेखो जों ओंख्रि जायो। हायथा थालिखोबो ओ ओं जेब्ला एसे गोरलैखो जोङो ख्रि जानो हायो। बेनिफ्राय जोङो राना फोमोननानै बे फिथाइखौ फोमोननानैबो जानो हायो आरो दा बिनिफ्राय जोङो खायसे से अ मोनथोर मोनथोरथालिरफोरखौ जोङो ओ गोबाव मोनहोनानै बा मुजिहोनानै ओ बिनि ओमफ्राय खि सावना जानो हायो आरो ओ दा मोनथोर थालि मुजिनायखौ जोङो ओ लेमना लानानै ओ सानद्रियाव जोङो बो बुसुदा होयोब्ला गेब्ले जोबनानै बे गेब्ले बेनायखौ जोङो अन गुन्दै देना लानानै बेजों मिक्सार खालामनानै जोङो बेनिफ्राय फिथा सावनानै जा जानो हायो आरो दा बेनिफ्राय ओ गोबां आगोल जोङो हाबाफोर जायोमोनब्ला हाबाफोर खुङोनब्ला जोङो बांसिनानो खालि दंफांनि सायना होनाय जायोमोन आरो ओ थालि दंफांखौ दानफायनानै खालि दंफांखौनो खुन्था गायो बेनिफ्राय ओ थालिर बिलाइखौ जोङो गोजौआव होनानै मोनसे सायना बायदि सोंनाय जायोमोन आरो दा बेफोरबायदि दा हाबाफोरावथ' जोङो ओ हाबानि गेट मोखाङावबो थालिर फफं फांनै गायनाय जायो। दा बेफोरबायदिनो जोङो थालिर बं फांखो गोबां बाहायनाय जायो आरो दा बिनि सायाव जों आरो अ थालिरनिफ्राय जोङो खारै दिहोनोब्ला ओ आदथिया थालिनि खारैया इसे मोजां सिन जायो होनना बुंनाय जायो आरो बिनि आरो बेनि बांसिन जिथु मा होनो मुरा मदा बे आथि फालिनि नि मादाबा दिहुनाय खारैआ बांसिन मोजां जासिनो होन बुङो आरो दा बेनिफ्राय जोङो बे खारैजोंनो जोङो गोबां रोखोमनि ओंख्रि संना जानो हायो अनला ओंख्रिबो संना जानो हागोन।
औ।
दा बेबायदिनो नोंथाङा थालिर बंफां बा थालिर बागान बेफोरबायदि उम बहाबाफोर बानायनाय नुयोब्ला नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंनो दं होनना सानो नामा?
औ औ माने थालिर बागारखौथ' गोबां बानायनाय नुनो मोनो जोंनि जेनेबा खाथि खाला जागायावहाय ओ बिदिनो ओ माखासे सुबुंफोरा थालिर बागान खालामनानैनो जेनेबा गोबां ओ गोबां बिनि हाय जोथोन लानानैहाय उन्दैनिफ्रायनो गोबां जोथोन लानानैहाय देरबाथाय फिथाइ थायोब्ला बेखौहाय फाननानै गोबां रां आरजियो आरो बिदिनो गोबां बुरजा बुरजा थालिर बागान खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
दा बिनिफ्राय जोङो थालिर दंफांखौ खायसे ओरैबायदि जायगायाव गायना दोनो जेराव गय फुलि गायोब्ला गय बागान बानायनोब्ला ओ जिहेतु गय फुलि फिसा फिसा गायना दोनो नालाय
औ औ
बे गय फुलि फिसा फिसा गायनाय गोदार माने साया नांहोनो थाखाय बा जिहेतु थालिर दंफांआव गोबां बिबांनि दै थायो नालाय बेखायनो गय बागान बानायग्रोयोबा फिसा फिसा गय गायना दोननायाव गेजेर गेजेर थालिर दंफांफोर गायनानै थालिर बागानजों लोगोसे गय बागानखौबो ओ खालामफानाय जानायखौ खालामफानायखौ
औ औ नुयो नोंथां।
दा ओरैनो ओ थालिर दंफां बा थालिर बागाना बांसि- नो बदिनो बबे रोखोम हायाव जायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
नोंथाङा खनसे होनफिननो हागोन नामा? आं माने मोजाङै खोनायाखै। हेल'
बबे रोखोमनि हायाव
बबे औ औ माने बबे रोखोमनि हा होनोब्लाथ' नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ! हेल' औ औ। बबे रोखोमनि हा होनोब्लाथ' ओ थालिराहाय जेनेबा बिदिनो हा गिसिफोरावहाय मोजांसिन जायो आरो नोंथां।
औ।
औ। गोरानावबो गोरानावबो जायो जानायाव अब्लाबो फिथाइफोरा मोजां जाया आरो गोरानाव जेनेबा अन्थाइफोर थानाय जायगायाव। एयो हा गिसिबाथाय जेनेबा बिनि थालिरा ओ जोबोद मोजां जायो आरो थाजिम आरो बिदिनो ओ माहोनो बेखौ म- द' मद' जागोन आरो मद' मद' जायो।
दा जोङो थिर बिदाखौ गोलाव खामनोब्ला
औ। नोंथांनिखौ मोजां खोनायासै। हेल' हेलौ'
नोंथांनिखौ माने मोजां खोनाफैयाखै। औ औ खोनादों।